हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
नोंथाङा दा ओरैनो दंथयोबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो।
औ थ' होनबा जोङो बर'फोरनि फोरबोफोरनि सायावहाय सावरायदिनो नामा नोंथां?
औ बेथ' मोनसे खोब मोजां आयदा होननानै आं बुंनांगोन बे फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायोब्ला सावरायजागोन
जोंथ' बर'फोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों बर' हारिनि बिथिङाव नायोब्ला जों गोबां फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बर'फोरनि बर' हारिफोरनि गेजेरावहाय औ जेरैहाय गिबियावनो जोङो बैसागु फोरबोखौनो बयबो मिथिखायो जानो हागौ नङाहोमबा नोंथां?
औ नंगौ।
फोरबो आरो मागो फोरबो आरो खेराइ फोरबो जेरै खाथि गासा फोरबो गोब आरो बेफोरखौहाय फोर बर'फोरा फालिबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
औ औ जोङो स होमबा नोंथां जोङो बैसागु फोरबोनि सायावहाय नोंथांनाव एसे बुं खोन्थानो हागोन नामा बैसागु फोरबोनि सायावहाय
औ खोब मोनसे मोजां आयदा ओ बैसागो फोरबो होनोब्लाथ' जों जों बुंनांगोन जे बर'फोरनि मोनसे मेहेर गोनां गाब गोनां फोरबो होननानै जों बेखौ बुङो
जेरैबायदि बे बैसागु फोर बोआवनो खाम सिफुं जथा सेरजा आरो मा गंगोना बैफोरबायदिखौ लानानै लोगोसे गोबां बर' सुबुंफोरा नो गाव गावनि मा होनो ट्रेडिसनेल द्रेस एबा जायखौ दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गाननानै बैसागु रं जायो बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
ओ दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे बर'फोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन फोरबो होनोब्ला बैसागु फोरबोखौनो जों बुंनो हायो।
दा बेयाव ओ जोंनि बैसागु फोरबोखौ गिबियाव जोङो मा खालामोनो गिबियाव गिबि बैसागुखौनो जोङो मा मोसौनि बैसागु होननानै फालिनाय जायो बे मोसौनि बैसा बैसागुआव जों बियो गोदो गोदाय आबै आबौ एबा आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुद दा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जों बै माखासे हुदा एबा माखासे आसार खान्थिफोरखौ जों जेब्लाय बो नागारनो हाया बेनिखायनो मा होनो गिबि बैसागु समाव बा मोसौ बैसागु सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनायाव ओ मा होनो गोबां माखासे मुवाफोर एबा माखासे मैगंफोरखौ हानानै मोसौखौ थुखैनाय जायोबा मोसौ नो माला गान होनाय जायो जेरैबायदि लाव लाव फान्थाव मा होनो हालदै आरोबाव माखासे से मा होनो ओ थाइखा फिथाइ आरो रायदों बिलाइफोरजों मोसौखौ बुज्रावनाय जायो लोगोसे आरोबाव मा मोखोना बिलाइ बैफोरदि बिलाइजों बुज्रावोब्ला मा जायोनो मोसौआव जानाय माखासे बेराम आजारफोरा बा बोसोराव फैनो गोनां माखासे मोसौनि बेराम आजारफोरखौ होबथायो एबा जानो जानो हाया होननानै फोथायनाय बर'फोरनि गेजेराव दङ नङा होमबा नोंथां?
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सो लिबोबाय थानाय मोनसे नेम खान्थि नङा होनबा बेयो नोंथां?
बे नेमखान्थि दा जों बेखौनो बयबो बर' माहारि एबा बर' न'खरफोराव फालिनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजोंनो बे मोसौ फोरबोजोंनो माखासे खुगा मेथाइ गोगो गोदो गोदायनि निफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे खुगा मेथाइबो दङ बे खुगा मेथाइखौ खनै खनै मा होनो मोसौखौ थुखैनो दैमा एबा मा माखासे बान्दोफोराव थुखैनो लाङो आरो आरो खायफा खायफा औ फख्रिफोराव थुखैनो लाङो दा खायफा खायफा बेफोरबायदि फुख्रिबो गैया बान्दोबो खाथि थियाव गैया अब्ला मा जायोनो माखासे थिंखलनिफ्रायनो दै सेरनानै बा रिंनिफ्रायनो दै खावनानै मोसौखौ थुखैनायखौ नुनो मो मोनो आरो ओ आरो मोसौखौ थुखैखांनानै जेब्ला होलांगोन अब्ला ओलमाखासे खुगा मेथाइखौ खननायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलन बायदि जा होननाय खुगा मेथाइखौ खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेनिखायनो ओ जों बिनि गेजेरजों फोथायनो हायो जि बर'नि माखासे हारिमुवा आंगो हारिमुआ दासिमबो थांनानै दं होननानै जों बुंनांगोन
औ नोंगौ
जेब्ला मोसौनि बैसागुखालि मोसौखौ थुखैखांनानै फोथाराव होलांनायनि उनाव जेब्ला साना हाबगोन अब्ला मोसौखौ खानोसै समाव मोसौनि गासैबो गोदोनानि दुरुंफोरखौ गोदानै खानानै एबा मा बोसोर गोदाननि गोदान दिरुंजों खानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जे बोथोरानो गोदान जाहैबाय जेब्ला मोसौनि गासै गानग्रा जोमग्रा बा दिरुंखौबो गोदानै होनाय बे मोनसे नेमा बर' माहारिनि गेजेराव दङ नङा होमबा नोंथां
औ गोदो गोदायनि बायदि दं आरो
गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनि उनाव अखानायैनिफ्राय मा जाबायनो मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागुखालि मा होनो गोबां बर' सुबुंफोरानो उन्दै सुबुंफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय बा खुलुमनाय आरोबाव गेदेर सुबुंफोरा उन्दैफोरखौ अननाय बैफोर माखासे मान होलायनाय हुदा एबा खान्थिफोरा बर' माहारि रिनि गेजेराव दं जेरैबायदि जोंनि ओनसोलाव दासिमबो नुनो मोनो जे ओ उन्दै उन्दैफोरा गेदेर एबा बोराय बुरै सुबुंफोरखौ खुलुमनानै मान बावनाय आरो बिदिनो गेदेर सुबुंफोराबो उन्दैफोरखौ अननायजों मा होनो अन्नानै दिन्थिनाय बैफोर हुदाफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ
ओ बिनि गेजेरजोंनो बैसागु खौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय अखानायैनि समनि फ्राय गोबां बर' सु बर' गामिफोरावनो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो मानो गामि गामि रंजानानै मागिनाय मागिनाय एबा माखासे मा होनो गाव गावनि गोसोनि दा हाफोरखौ मेथाइनि गेजेरजों फोरमायलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै माखासे बर'नि आं हारिमु माने ट्रेडिसनेल ड्रेस एबा दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गाननानै जेरैबायदि दख'ना हिनजावफोरा एबा आइजोफोरा दख'ना आर'नाफोर लानानै हौवा माहारिफोरा गामसा आर'ना लानानै मोसानाय- खौ खोब मेहेर गोनां नुयो होननानै आं बुंनो सानो आरो जे बर'फोरनि गाब गोनां फोरबो होननानै बुङोब्ला बेनो थोंजोङै बेरखाङो जे बैसागु फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे मेहेर गोनां गाब गोनां फोरबो होननानै
बा औ बोसोर गोदाननि मोनसे गावनि गोसो गोरबोनि दुखु हामा हांसाफोरखौ मोनसे बावगारो आरो बे समावहाय
औ बे समाव नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो रं- जायो जानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदियानो नोंथांमोननिजों थाम एखेयानो गासिबो जोंनियावबो बिदिनो गिबि खेबबो आलि मोसौ थुखैनाय दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बेबायदिनो आरो नैथि सानखालिबो बिदिनो बयबो गाजा गोमजायैै ज' ज' बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' ज' ओंखारनानै न'खर फ्रोमबो हाबै हाबै मेथाइ खनै खनै मोसायो थानाय गोदो गोदाय जेरै आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ फोरखौहाय खनै खनै मोसानायखौ जों बयनिबो नखराव मानि बोनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गिबि खेबखालिथ जों नुनो मोनो दिदार गोदोनिफ्रायनो आबै आबौखौ नखरा बुंबोनायदि जौसे से था ना मा मैगं थाइगं बुथुमनानै बेहाय जानाय
औ नंगौ थारोयनो गोखा गोखै मैगं जानाय होनो ना
बेफोर मैगं खौ जायोबालायनो माने जोंनावहाय बेमार जानाय बेमार आजार जानायफोरा हामो होननानै माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो मोनसे जोंनि बर‌ समाजनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दंबोयो जों बेखौहाय गोदोनि ओंखायनो मोनबोगासिनो आरो नङा ओमबा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
बे औ बेबायदिनो नैथि सानखालिबो दानि आं फोरमायबायदिनो बयबो ज ज बयनिबो नखरावहाय बिदिनो जों बरफोरनि गेजेरावथ नुनोखायदि बर फोरना जौ जुम माइ बेदर लोंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनखायो बैसागु बोथोरफोरावहाय
औ थारैनो
औ बे बैसागु मोसानायाबो बरफोरनि गेजेराव मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो माने बरफोरनि औ गथ गथाय फो फोरानि जाहोन बेसे समावहाय गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गावनि बा सोरबाबा नखरफोरनि आइजोफोरा जि गावनो दानानै दिहुनना लानाय गासिबो आइजोफोराथ बायनानै नानै लाजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
गावनो नआवनो जि दानानै बानायना दानानै लानाय आइजोफोर बेखौ माने बोसोर गोदानफ्रावहाय गाननानै गावनि गोसोनि दुखुखो सुखु हांमा हां साफोरखौ बावगारनो होननानै बे बैसागु बोथोराव बोसोराव खेबसे बयबाबो रंजा जाखायो नङा होमबा नोंथां। औ थ होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ जासिगोन नामा। समाबो जाबाय नालाय जोंना। औ दे